अ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
अ आंथ' दा जना दङ ओरैनो नोंथां
औ नोंथां नों आंबो दं ओरैनो नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दंबा आंजों दसे सम जानाय लोंनायनि बागै दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां नोङो आंजों?
औ हागोन नोंथां दे बुंनाय
जों दा जानाय लोंनायनि होननाय लोगो लोगो जोङो आं नोंथांनो लोंनायफोरनि बेफोरनि बागै खोन्थालांसै नोंथां
औ औ नोंथां
औ जोंना दा लोंनाय होनबाथाय जोंना जौ सेरेब बेफोरखौ बुं बेफोरनो जायो आरो जोंना। लोंनाय होनबाथाय जों जौ खौ माबोरै बानायो होनबाथाय जों फार्स्टआवनो एमाव एम आवखौ बानायग्रोना लानांगोन नोंथां।
औ औ
एमावखौ जों मा माजों बानायो होनबाथाय जों आनारस मोखोना बिलाइ मोखोना बिबार बिदिनो हाग्रानि बायदि बायदिजों जोङो एमावखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
बेखौ जोङो उवालाव आरो गायेनजों इंखिफोरजोंजों देनानै बेबायदिनो बेखौ जेब्ला जोंनिया गेब्लेयो अब्ला बेखौ लारु लारु खालामनानै जोंना। सानदुङाव फोरानना दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोंना जेब्ला रायो एबा रानो बेखौ जोङो जुमायाव फोननाय जायो।
औ
बे जुमायखौ जोङो माबोरै बानायो होनबाथायाय जोङो न'नि माइरं, एबा गला दखानाव फाननाय एंखुर एबा माइरं बेखौ लाबोनानै जोङो थौआव थौआव थौआव एबा बेफोरबायदिनो जोङो बे माइरंखौ दै गुदुं दै गुदुंजों रुनाय जायो आरो नोंथां।
औ
रुखांनायनि उनाव जों जेब्ला मोजाङै रुयो माइरंआ अब्ला जों बेखौ बोखांनानै प्लास्टिक एबा थालिरनि बिलाइफोराव जों बेखौ फेनस्रानानै होनाय जायो आरो नोंथां दैया राननायनि थाखाय जाहाथे।
औ
जेब्ला जोंना बेयो गुसु आरो दैया रानो। अब्ला जों एमावखौ फोनना होनाय जायो आरो गलायना होनाय जायो माने।
औ
औ बेनि उनाव जोंना बेखौ फोनखांनायनि उनाव थौ एबा बिदिनो बाल्थिं बेफोराव जोङो बेखौ दोनथुमना दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोंना बेयो सानथाम एबा साननैफोरजोंनो जोंना रोसि जानानै जौ बिदै जायो आरो।
औ
जौ बिदैनिफ्राय जौ बिदै जाखांनायनि उनाव जोङो बे जौ बिदैखौ जों सेरेबबो सावनो हायो आरो बे बेनिफ्रायनो।
औ नंगौ नोंथां।
सेरेबखौ जों माबोरै बानायो होनबाथाय जोंहा फार्स्टआवनो सेरेब बानायनो थाखाय गाहायथाराव थौ गिदिर नांगोन बेनि उनाव जोंना गेजेराव बेखौ मा होनोमोनथाय आं बावबाय नोंथां बेखौ जिखुनु जोंना मोनथाम थाखो थाखो मोनथाम जोंना थाना बिदि थानां बानायो आरो जोंना बेफोरबायदि सेरेबखौ नोंथां।
औ
थिग बेबाददिनो जानायनि होनबाथाय आं नोंथांनो दा अनलाजों दाउजों बोरै सङो बेखौ नोंथांनो फोरमायलांसै नोंथां।
औ नोंथां फोरमाय।
औ जोंना दा अनला होनबाथाय नोंथाङाथ' मिथिखायो अनला खौ माबोरै अनलाखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ नंगौ
जोंना अनला होनबाथाय जोंना फार्स्टआवनो जोंनि माइरं न'नि माइरं बेफोरखौ सोमना दोननानै फार्स्टआव जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला बेखौ उवाल उवाल एबा दिंखिफोराव जोङो देग्लिनानै बेखौ जेब्ला मिस मिस जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै दोनो। जेब्ला जोंना मिस मिस जाजोबो आरो जेब्ला गुन्दै जायो। बेनि उनाव जोंना बेखौ दै गुदुङाव अनला बे इसमिस जानाय एबा गुन्दैखौ जोङो सार सारना होनाय जायो आरो दै गुदुङाव।
औ
बेनि उनाव जोङो बे अनलाजों दाउ संनायाव जोङो फार्स्टावनो माने दाउखौ जोङो एबा बेदरखौ जोङो बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन फार्स्टआवनो थावजों।
औ
बेनि उनाव जोंना जेब्ला बे अन गुन्दैखौ होयो थौ एबा बेबायदिनो साराय बे फोराव सङो जेब्ला जों दै गुदुङाव अन गुदैखौ होयो। खारै बेफोरबायदिनो होनानै जोङो बेनि उनाव जेब्ला मोनहां बिबार बायदिनो मोनांबा मोनां जायो एबा जोङो बेखौ बेदर एबा दाउखौ जों गार गारसन हरनाय जायो बे अनला अनलायाव
औ
बेफोरबायदिनो जोङो मस्ला मस्लि बेफोरबायदिनो दुन्दिया बायदि बायदि होनानै जों बेफोरबायदि सङो आरो नोंथां।
औ
नोंथाङाबो दा बेफोर जानाय लोंनायनि बागै आंनो दसे सम खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ फोरमायलाय नोंथां।
औ जोंहा दा लोङो होनोब्ला। लोंनाय होनोब्ला जोंना ओ लकेल बिदिनो न'आव सावनाय जौ गोरान जौ गिसि थायो।
औ औ औ
जौ गिसिखो माबोरै बानायो होनोब्ला नोंथाङानो बुंलांबाय ओ सिगाङावनो जोङो एमाव बानायग्रोयो एमावखो बोरै बानायो होनोब्ला नोंथाङा दानि बुंलांबाय हाग्रानि दंफां राखेब
औ औ
मैखोना बिबार।
औ
बिनि उनाव बिदिनो हाग्रानि ओ बायदि बायदि ओ हाग्रा होनानै बिखौ जोङो ओ माइरंखौ गुन्दै खालाम उवालाव गुन्दै खालामग्रोनानै जों बेखौ लानानै जों ओ बेखौ लारु बानायनाय जायो।
औ औ
लारु बानायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोरानो फोरानखांनायनि उनाव बियो गोरा जाबा जों बेखौ बेखौ जोङो प्लास्टिक एबा बायदि मुवायाव जोङो बेखौ दोनथ'यो। दोनखांनायनि उनाव दोनखांनायनि उनाव जोङो बिनि उनाव माइरंखौ रुनाय माइरं एबा उम सालानि माइरं एबा न'नि माइरं बेखौ परे बेखौ जोङो सि गाङावनो दै होनानै जों बेखौ संग्रोनांगोन। रुग्रोनांगोन बे रुखांनायनि उनाव जोङो ओ थौ थौआव थौनिफ्राय बोखांनानै जोङो नोंथाङानो बुंलांबाय थालिर थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकआव जों बेखौ लखबनानै जोङो बेखौ सिफ्लेनानै जोङो फेरस्राना लाग्रोनांगोन।
औ औ
बिनि उनाव ओ जोङो ओ एमाव बानायनाय लारुखौ जोङो सिफ्लेनानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव सिफ्लेनानै लागाखांनायनि उनाव जों बेखौ नोंथाङानो बुंलांबाय। बेखौ जोङो सिफ्ले गुन्दैखौ सिफ्लेनाय गुन्दैखौ जोङो बेहाय रानना होनांगोन बेनिफ्राय जों बेखौ लगायनांगोन
ओं ओं
लगायखांनायनि उनाव लगायखांनायनि उनाव जों बेखौ थौआवबो दोननो दोननो हायो एबा गारहा जुदु बेफोराव दोननो हायो हानि गारहाफोराव जोलुफोराव बेनि उनाव ओ साननैसोनि थाखाय जोङो बेखौ काथुमनाबो दोननाय जायो बिनि उनाव बेयो बियो एसे रोसियै जाबा ओ जोङो बेखौ थौआव आरामनो खोबनानै दोनगोन ओ सायाव जोङो लाइ बिलाइखौ खबना दोनगोन होमबानासो रोसिया जागोन नालाय नोंथां बिनिखायनो
औ नंगौ
जोङो जोङो बेखौ खोबना दोननांगोन आरो बेनि उनाव ए बेनि उनाव ओ बियो जौ गिसि जाहैबाय बेखौ जोङो लोङो बेनि उनाव जोङो जौ गोरान होनोब्ला जों बिखौ ओ बे जौखौनो जोङो ओ खान्था ओ मोनथाम होनानै आंथ' बारा मिथिया नालाय बे ओ सेरेब सावनायाव मा मा होयो जेखि जाया ओ मोन थाम बुस्थु दोनो आरो पाइपबो सोयो बेहाय जोङो औ अरखौ लगायग्रोनानै जोङो जुमाय थौखौ जों सिगाङावनो दोनग्रोनांगोन बिनि उनाव थौ मोनसे दोनगोन बेनि उनाव खफ' ओंखारनो थाखाय जोङो मोनसे सायाव थौ दोनबावगोन ओ गेजेरनि थौआव जोङो पाइपखौ सोनानै ओ जों लायो आरो बिनि उनाव बथलाव सोयो आरो पाइपखौ बिनि उनाव बिनि गोजौआव जोङो दैखो होयो गुदुं जाबानो गारो आरो बिनि उनाव खफ' जानानै ओ सेरेबा ओंखारबोयो आरो बेनि उनाव ओ ओहोम पियर जायो बेखौ जोङो ओ दैजो लागायनानै ओ बेखौनो लोंनाय जायो आरो
औ औ
ओ जोंना जानाय होनोब्ला नोंथाङाथ' अनलाजों दाउजों होनबाय ओ आंबो आंबो जानायनि ओ मोनसे बुंनोसै नोंथां
औ औ बुंदो नोंथां
नारजिजो ओ बेदर अन एबा दाउ एबा अमा बेदर बेखौ माबोरै बानाय नायो होनोब्ला जोङो ओ सिगाङावनो जोङो नारजिखौ फाथैनि ओंखारनाय फाथोखौ फोराननानै दोननाय ओ नारजि बिलाइ बिखौ जोङो सिगाङावनो बासिग्रोनानै जों बिखौ दैयाव सोमग्रोनांगोन दसे बेखौबावनो बिनि उनाव दैयाव सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ बोखाङो सिग्लि सिग्लि सुनांगो आरो बिनि उनाव
औ नंगौ।
जोङो सिगाङावनो बेदरखौ थाव होगोरनानै जों बेदरखौ एवग्रोनांगो। बिनि उनाव जोङो ओ दालुफोरखौ बानलु ओ सामब्राम गुफुर ओ जिरा मस्ला माबा माबि बिदिनो मस्ला गोथाव जानायनि थाखाय जोङो ओ मस्लाफोरखौ देग्रोना लानांगौ बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो बेदर बेदराव होनांगौ आरो बेनि उनाव जोङो बेदरखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव जों बोखांना दोन फथ'नानै ओ नारजिखौ होयो आरो नार नारजिखो होखांनायनि उनाव जोङो ओ नारजिया जेब्ला एसे मोनां जायो बेयाय जोङो दैखौ होयो दैखो होखांनायनि उनाव जोङो
आरो बाथोन दे बिदिनो देबावनानै होबावो आरो बिनि उनाव बेदरखौ बेदरखौ होबाय बेदरखौ होखांनायनि बेनि उनाव ओ जोङो ओ खारैबो होनांगो आरो एसे ओमबासो गोथाव जायो नालाय नारजि ओंख्रिया ओ बिदिनो मोनबा जों बेखौ खौ जाबाय आरो नोंथां जोंनाथ' दा टाइमा बो जाबाय नोंथां नोंथांजों रायज्लाय मिनि मोननानै मिथियैगौ मिथिनो मोननानै जानाय लोंनायनि बागै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ ओ ओहोम औ दे होमबा नोंथां। दोनथ'नोसै जोंना टाइमआबो जाबाय।
औ